हेलौ औ खोनादोंं नोंथां
अ नोंथाङा मा खालामबाय दङ आदा
आं दं ओरैनो नोंथां नोंथाङालाय
औ दङ आंबो ओ नोंथांजों मोनसे ओ आयदाखौ लानानै सावरायनो खालामबाय
औ
आयदाया जाबाय जोङो जोंनि जि बर' बर'नि जि जानाय लोंनाय बर'नि जि जानाय लोंनाय बे जानाय लोंनाय बर'नि एसे जानाय लोंनाया मा मा जानाय लोंनाया जोंनि बर'नि दा बेखौ आङो सावरायनो होननानै हरनाय जाबाय
औ औ
जोङो गुबैयै जोंनि बर'नि ओंख्रि होनना बुङोबा जोङो माखौ बुंनाय जायो नोंथां
नो बांसिन बुंनाय जायो नङा होमबा नों
औ औ अनला ओंख्रियानो जोंनि गुबै बर'नि गुबै ओंख्रि नङा होमबा अनला आरो ओरैहाय ओ जोंनि जि जानाय नाफाम
औ नाफाम बेनिफ्राय सबायाइ दाउ बिदि औ एम्फौ लादा एम्फौ लाथा बिदि औ
आ थारै जोङो बे जि नाफाम होननानै बुंनाय बे नाफामखौ जोङो माबायदि बानायनाय जायो
औ औ औ आं बे नाफामखौ ओ बानायफेराखै जेबा एसे नुदों आरो नोंथां आं जायखिनि मिथिगौ बेखिनि खौ नोंथांनो फोरमायगोन आङो उम गिबियावनो जोङो नाफ फामखौ जेनेबा जों सोरबा मोना लाबनाय जेनेबा गुरना लाबनाय नाखौ जेनेबा बेखौ जोङो जेन'बा गिबियावनो ओ फोरानग्रोना लायो जानो हागौ नोंथां औ फोरानग्रा लायो ओमफाय बे फाय जोङो अ थास' खौबो नांगौ नङा होमबा नोंथां औ थास' औ औ औ बेनिफ्राय बेखौ जोङो औ बेनिफ्राय आं बेयाव मा मा होयो इखौ बारा एसे मिथिया नोंथां औ बेबायदि औ ओमफाय ना औ बेनिफ्राय बेखौ ज' लोगो नाङो ज' ज'मा खालामनानै दिंखियाव देयो नङा होमबा नों
औ औ उवाल जोङो जोंनि उवाल दङ नङा होमबा जोंनि बर'नि बाहाय बाहायजानाय औ दिन्थि नङाबा उवाल दा बांसिन बागै बे उवालावनो देनाय जायो बे उवालाव देनायनि उनाव बेखौ ओ ना आरो थास' गोसोम
औ औ औ औ नंगौ औ औ औ औवा हासुंङाव बेयाव सोना दोनो उ उ
फारसेजों गा-गानथि गोनां आरो फारसेजों गानथि गैयि बिदि औवा हासुंङाव सोनानै जाहाथे बियो खुनु बार हाबनो हाया दा बेबायदि बार हाबनो हायि बिदिहाय गोरायै मोनसे खफा खालामनानै बेखौ प्लास दिगदो खाथेनानै दोननानै बेखौ नाफामखौ
ओमफ्राय औ औ औ ओमफाय नोंथां बे नाफामखौ बेसे साननि उनाव जानो हायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ बेखौ जोङो एसे गोबाव थायोब्ला बेयो मोजां जायो मास मोनसेसो मास मोनसेसोनि उनावनो जाजायो थामजि साननि उनाव आरो बेनि अनगायैबो बियो जुदि गोलाव सम थायोब्ला बियो मोजां जाना जानानै थायो बे खुनु गाज्रि जाया जिहेथु बेवहाय बारबो हाबनो मोना
औ औ
ओमफ्राय नाफामखौ मा बायदि एवो नोंथा फोरमायना होगोन नामा?
औ, नाफामखौ बे जिहेतुके गोरान जाना थाबाय
औ औ औ।
थु बे नाफामा गोरान जागोन थाबाय नालाय बेखौ जोङो एसे बरननानै औवा-औवा हासुंनिफ्राय जों जायखिजाया आइजेंजों जोंनि सुबिदा बायदि बेखौ बर'ना लानानै ओ बेखौ जोङो दै होनानै बे नाफाम खौ होनानै जोंनि बेयाव फ्राय ओ बानलु, संख्रि,
औ, आं आं मिथिनो मोननायाव जेनेबा आं संनो मोनो नालाय नाफामाव एसे फालौखौ एसे गोसा
औ, फालौ गोसायोब्लासो जानायाव मोजां मोनो। एसे टेस्टआ फैयो आरो जोंनि जि ओ
औ औ जायगा सुथि औ जा सथ औ औ।
सुथिया फैसिनो एसे फालौ गोसा होयोब्ला।
औ ओमफ्राय नोंथाङा बिदिनो जेनबा सबाय जेनेबा दाउ नङाबा।
अ औ। जोङो संङो आङो गाव हिसाबै संना जानो मोनोब्ला मोजांसो मोनो। गावनि गोसो बायदि संना जानो मोनो नालाय दा सबाइ सबायाइजों अन सबायाइजों दाउ। आरो सबाय अमा जोंनियाथ' जानाया गुबै। ओ बेदरनि गेजेराव अमायानो जोंनि गुबै
औ औ औ औ नंगौ नोंथां
दा बे ए अ अमा आरो बेहाय अमा नारजि नार्जिखौ जोङो नारजि आरो अमाजों खोब मोजां बेयो उम गोरोब फ्लेनाय मोनसे ओंख्रि जायो बे जोंनि थाखाय जोंनि जोंनि हारि आरो बेयो ओ नारजिखौ जोङो बबेनिफ्राय बानाय बबेनिफ्राय बानायो होनना औ
ग औ जेनेबा नोंथां जे बे नारजि बिदि बुंदों नोंथाङा ओ बे नारजिखौ जोंनि जेनेबा जोंनि गामियाव आं जोंनि नेमखान्थिखौ नोंथांनो फोरमायनोसै बे नारजिखौ माने बै जायनिबा न'खराव रंस जादों नोंथां औ बे न'खराव जेनेबा रुंसारि जाहानो जेनबा दाहा गारनाय होननाय नोंथाङा खैनाबाय जानो हागौ नोंसोर नोंसोरनिथि मा होनो आं औ बेखौनो बुङो नालाय औ जोंनिथिं आरो जेनेबा दाहा गारनाय बे औ माने ओ दाब दाब जायगायाव गुबुन गुबुन बुङो
औ औ औ
बिदिनो बेयाव जोंनिया नारजि जों जेनेबा ना खर' बिदि ना दिहुनानै माने जा जेनेबा अरगारना गारनाय बिदि संनाय बिदि नेम दोङ आरो नोंथां नारजिखौ नोंथांमोननि गामि नङाबा बिदि नेम दों नामा नोंथां?
दङ दङ ओ बेवहाय ओ गैयाथिखालि बेयो दङ ओ गिथिखालि जोङो नारसि-नारजि अरगारनाय होननानै बुंनायबो जायो जायखौ ओ गासै जों गियाथि नि जे हाबाफारिफोर बेखौ गुबुन दैमायाव गारखांना फैनायनि उनाव बे नारजिखौ नारजि खारदै एसे होनानै थावबो थाव गुबै आरो ना गोरान बे नारजि बेखौ सिफ्लेनानै ओ एसे एसे एसे बयनोबो बो होनानै रायजोफोरनो बेखौ नारजि अर गारनायनि जि नेम बेखौ नारजि अरगानाय खालामो बे नारजिया जोंनि गुबैयै
ओम औ नंगौ नोंथां नंगौ जोंनिया बे मोनसे ओ खास जेनबा दाहा बिदियाव बे नारजि नङाबानो जोंनिया जाया आरो नोंथां
गोनांथिथार जोंनि
ओम ओम ओ बिनिफ्राय नोंथां ओ अनलाखौ माबायदि संनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ अनला जोङो ओ गिबि याव जोङो जोंनि जि माइरं जायखौ जोङो ओंखाम सङो दा बे माइरंखौनो जोङो माइरं आलला जायखौनो जों माइब्राफोरा जोंनियाव जे बेयाव अनला संजाया जोङो माइब्रानि अन गुबुन माइफोर जा जे माइरंखौ जोङो देनानै लाबाय जोङो गुन्दै देना लानायनि दिंखि नङाबा अवालाव बे बेखौ गुन्दै देना लानायनि उनाव ओ जोंहा जोंनि सारायाव ओ दै गुदुं हो गुदुंखौ जोङो खोब मोजाङै गुद फुदुंना लाबाय फुदुंना लानानै ओ जोंनि जि दैयो आरो जोंनि जि माइ रंनि दैदोनो गुन्दैआव बेखौ जोङो खोब गोदौ फुनायनि समाव जोङो अनखौ जोङो फ्रि फ्रि एसे सार सारै सारै
औ औ माने गोदौै औ खेबसेनो जहोबा बेयो
बेयो अ लाथो लाथो जाजोबगोन बे ओं बेब्लाथो सारसो सारसो एसे गुन्दै खालाम सारांनायखौ होनाय जायो। जाहाथे जोंनि अनलाया ओ फिद फिथर फिथर जाया जाहाथे जोंनि अनलाया जाहाथे फिथर फिथर जाया बेखौ बिनो ओंखायनो बेबायदिहाय संनाय
अ बिदिब्ला बिदिनो सिमाव अनलायाव होनो थाखाय जों अनलाखौ गोबां माबा बेलेग रोखोमै जानो हायो जेनेबा बेदर गैयालासिनो जों आलुफोरजोंबो संना जानो हायो बिदिनो अनला खारैखौ जों बासिगि बिबारफोरजोंबो संना जानो हायो। औ बि औ बिदिनो जोंनिया दा बे औवा गोजां मोनफायदों नङा
औवा गाजा औ औवा गाजाजों अनला
औ आरो बे नोंथांमोननिखै औ नोंथांमोननिखै मा होनो मिथिया ओइ बेदि मुलाखौ मुला गुदि
औ मुलागुथि औ जाय मुलाखौ जोङो हाना गोथां गोथाङै हानानै फोरानो फोराननानै जों बेखौ मोजाङै बेखौ मोजाङै बैयामफोराव सोनानै दोननाय जायो। आरो बे बैयाम फोरनिफ्रायनो मोजाङै बे गुला खुथिखौ बरननानै अनलायाव जों ओंख्रि जायो खोब मोजां जायो बे।
थिग बिदिनो जोंनि जोंनि गामियाव बि बिदि मोनसे नेम दोङो गुबुननिथिं मा आं बारा मि जोंनि गामियाव बिदि नेम दोङो जायखौ बुङो जोङो बे हाथा सु दि बुंङो हाथा खुरनाय हाबा फिसा औ बेयाव जोंनिया ओ खैना गोदानखौ जेनेबा अनला ओंख्रि संनो होनाय नेम दोङो आरो थां अनलाजों दाउ बेदर औ औ हाथायाव लानानै जोंनिया संनानै होनाय नेम दं आरो बर' फोरनि नेयम मोनसे बियो औ नोंथांमोननिसिमबो बिदि नेमदों नामा मा नोंथां
औ औ दङ दङ बे नेमा जोंनियाबो बे फैनांगोन गो आरो हौवा गोदाननो ओंखाम जाहो जेननाय दा खैना गोदाना खैना गोदाना ओंखाम खुरजि जेनानै ओ हौवा गोदान ओंखाम जाहो जेननाय जि नेम बेवहाय बेयो अनलाजों जों दाउ आरो ओ थायो बिदिनो अनलाजों दाउ आरो सबायजों अमाबो थायो बिदि ज' ओ खैना गोदाना हाथायाव लानानै खुरनानै जाहोनाय
औ औ ओ जेखि जाया जोंनिया नेमा बिदि हाथा खुरनाय अनलाजों दाउसा बुंंनायनि ने माथा
अ एयो दंखायो आरो खैना गोदाननिफ्राय संनाय
औ औ ओ मा होनो बिदि ओ मा होनो बिदिब्ला नोथां जोंनिया
औ समा समा जाना फैबाय सावरायनायनि
औ औ आं नोंथांजों मै ओ जेनेबा बर'नि मैगं ओंख्रिफोरनि बागै सावरायनायाव जोबोद गोजोननाय मोन्दों नोंथां
आंबो गोजोननाय मोनबाय जि जोंनि बर'नि जि जानाय लोंनाय बेखौ मोजाङै सावरायलायनो मोननानै गोजोननाय फोरमायबाय
औ दे बिदिब्ला दोन्थ'नोसै नामा नोंथां औ गोजोननाय थाबाय औ औ